हेलौ‌ हेलौ।
हेलौ मा खालामगासिनो अ।
जिरायनानै दं।
औ।
नोंथांलाय मा खालामदों।
आंबो दं ओरैनो जिरायनानै। मा आयदानि सायाव रायज्लायगोन नोंथाङा। हो। हेलौ।
हेलौ
जानाय लोंनायनि सायाव रायलायनि।
जानायनि लोंनायनि सायाव रायज्लाय जायो नोंथां।
अ मा जानायनि बागै माने हो।
नोंथाङा बर'नि ओंख्रिफोरनि मादाव मा ओंख्रिखौ जाना मोजां मोनो।
आंथ' ओंख्रिआनो आंना। सबाय दाउखोनो गोथाव मोनो। आरो जोंनि बर'आथ'। गोबां बेलेग बेलेग दं आरो सबाय सामु। अनला दाउ नारजि जौ। अमा नाफाम बेफोरबायदि दङ आरो। बेफोरनो जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल जानाग्रा आरो।
नोंथाङा साम बिजों। नोंथाङा साम'जों दाउजों संनो रोंगौ ना।
सामु सामुजो दाउजो।
सबायजों दाउजों।
सबाय जो दाउखौ उम। रोंगौ माने बांद्राय रोङा आरो थेवबो इसे। मिथिगारो बांद्राय जाया आरो संनाया। दा जों सबाइजों दाउ संनोबाथ' सबाइखौ सोमनानैबो दोनो। आरो सोरबा सोरबा रुयो आरो डायरेकयै।
आरो गथाखौ एवनानै एवग्रोनानैबो जोंना आरो गथाबाथाय एवनानै। हुख्रेमो आरो।
ओमफ्राय ओमफ्राय आरो रुग्रोना लाबाथाय। फ्रायजों सबायखौ रुग्रोनानै लायो आरो कुकारफोरावबाबो। आरो ओमफ्राय बेदरखौथ' एवफ्राम खानांगौ जोङो पियास। थाव होनानै रं संख्रि होखानानै एवनानै लाखायो। ओमफ्राय सबायाइखौ जों गोदौहोयो। होग्रोयो आरो बिदिनो खारैखौ होखायोमोन ना होखायावोन।
ओममफ्राय। बेदराव होना होबाय आरो सबायखौ रु रुइखानायखौ जोङो। बिदिनो गोदौहोबाय आरो मोनजासिम। आं बांद्राय रोङा आरो बावबाय माने। संथारिखाय सबायाइजों दाउखौ बांद्राय संनाय जाया नालाय।
उम
होम। नों दा सबायाइ साम'स संनो रोंगोन नामा?
आंथ सबाइजों सामु संफेराखै।
अ ओमफ्राय बोरै सङैफोरखौ मिथिगोनना मिथिया आइदिया दंना गैया।
बिनि बागै आंनाव एसेबां मोजां माने एदसेल' आइडिया दं आरोना।
उम देलाय एसे आइदिया थानायखौ खोन्थालाय।
आं मिथिनायाव गिबियाव दाउखो एवफ्रामग्रोना लाबाय सामब्राम होबाय सामब्राम गफुर होबाय
सामु'जों संनायखौ होनदों सामु सबायजों सामु। '
गिबियाव साम'खौ दैयाव सोमना दोनग्रोबाय। बेनि उनाव साम'खौ सायबाय बा साम'खौ साफा खालामबाय बिनि उनाव सामुखौ मोजाङै एवफ्रामबाय एवफ्रामनानै साम'खौ खांना दोननानै सबायखौ रुबाय।
उम
सबायखौ रुनानै गोदौनाय समाव सामखौ बे सबायाव होनाय जायो।
उम सबायखौ सबायफोरखौ ओ साम'खौथ' खायसे गोरानैबो एवो फ्रायबो एवना जायो जारिफोर जोंबो जायो दालिजोंबो जायो। गावबा गाव बेलेग बेलेग आयदानि जायो आरो दा साम'आ मोननै दं गोलावबो गुसुंबो दं आरो मोनथामानो होनजायो साम' ओ सामुलादाय सामुलादाय बिथाङा जानो गोथाव मोनोना मोना।?
साम'लादायखौ गोथाव मोनो जानो आङो। साम'लादायखौ मैथाजों साम'लादायजोंबा गोथावसिन मोनो। खायसे खायसे बिलाइ औ खायसे खायसे बिलाइजोंबो जायो। नाथाय आं मैथाजों गोथाव मोनो।
उम
नोंथाङा नार्जि अमा जाफेरबायना जाफेराखै?
नार्जि अमा जाफेरबाय गोथाव मोनजायो आङो। नारजिखौथ' जोंनिया फाथोखौनो बानायो। फाथो
बे फाथोआनो बेखौ फोराननानै
अ फोरानबा नार्जि जायो फाथोखौथ' जों गोथांखौबो जायो बिलाइ गोथांखौबो फाजा एवनानै जायो आरो नारजि थ बिखौनो बिलाइखौ फोराननानै नारजि बानायो।
ओम।
नोंथाङा नाफाम जाफेरबायना जाफेराखै?
नाफाम जाफेरबाय।
नाफाम बानायनायखौथ' रोंगोन ना नोङो?
आंथ' नाफाम बानायनाय आइडियाखौ बा प्रसेसखौ आं मिथिया।
आंबो मिथिया रोङा आरो बानायफेराखै थेवबो मिथियो आरो मानसिफोरनि राय खुगा निफ्राय बोरै बानायो एसेथ' गोरा नङा नालाय गोरलैसो। बानायबानो जायो। उम नाखौ बुरजा मोनबाथाय जों एवनानै ओ एवनानै एवनानै गोथांयैनो माबा देयो माबायो आरो फोराननानै देयो देनानै जोङो थास'जों देयो आरो थास' जों ओमफ्राय थास' गोसोम होबाथाय मोजांसिन जायो होननानै मिथिदों आरो। बिदि नाजो थास'जो देफानानै जों ओ औवानि हासुङावबो सोयो खायसे आरो थेमाफोराव सोना दोनो आरो।
उम।
बिदिबानो जायो आरो माने नों गोबाव दोनो नों गाव बेसे गोबाव दोनो मास मोनसेसो दोनो मास मोननै मोनथाम दोनो बिदि दोनो आरो।
नोंथाङा थास' बिबार जाना मोजां मोनो ना मोना?
मोनो थास' बिबारजो बेदरखौ गोथाव मोनजायो आं।
नोंथाङा थास'बिबारखो मा बेदरदो जाखो?
बेदरखो?
थास' बिबारदो मा बेदरजों जाखो?
थास' बिबारजो अमाबो जाबाय बयलार बेदरबो जाखांबाय आरो नाफोर खौथ' जाखायो नालाय थास'जो।
नोंथाङा थास' बिबारदो खारैजो जादोना मैथा माने खारै होनायखौ जाफेरबायना जाफेराखै?
खारै होनानैबो जाफेरबाय, जाफेरबाय। थास'आवथ' जों थास'खो जों गासिखौबो जाखायो, बिबारखौबो जायो बिलाइखौबो जायो उम बेदरखौबो जायो आथिं जायो
आथिं जायो
थास'
थाराखो जायो।
दुदालि ना मा होनो बेखौथ' जोंहा देन्थाखौबो जायो अ।
थास' बिथ्रि बिलाइ माने बिथ्रि जाबाय बिथ्रिखौ जायो।
औ थास' बिबारखौ गोथावसिन मोनजायो आरो थास'नि मादाव।
नोंथाङा थास' बिबारदो गोखै एबा मैथा होना जाफेरदोना जाफेराखै?
औ जाफेरबाय थास' बिबाराव जोंहा मैथा होखायो संबाथाय माननाया खारनायनि। नङाबाथ' माननाय मोनो नालाय जोङो ओरैनो गोखै होआबाथाय माननाय मोनो आरो। बिबदि
नोंथाङाथ' दालि ओंख्रि जायो?
औ दालिखौथ' जा
दालि ओंख्रैखो खारै जाफेरबायना जाफेराखै?
खारै जाफेरबाय, थावजोबो जायो मालाबा खारैजोबो जायो। दालिजोथ' जों आलुबो होनानै जायो, नाबो होजान जाजायो बेदरखौबो जाजायो दालि जो आरो दालिजो मैथाबो जायो। आरो जोंहा बिदिनो मुदुफुल फि थाइफोरखौबो होनानै जायो आरो दालियाव, खुमब्रा फिथाइखौबो होयो सम सम बायनानै जायो आरो बिदिबा गोथाव मोनजायो।
उम
उम। नोंथांमोनहा थालिर दंफां दंना गैया? फिथाइ सामथायफोर दंना गैया?
फिथाय- सामथाइ दं। थाइजौ दं, खान्थाल दं, लेसु दं, ले रख' दं
औ। आरो मैगं-थाइगं दंना गैया न'फोराव गायनाय?
मैगं-थाइगंनि आबाद मावनाय जाया जाहा।
औ ओरैनो जानो आन्थाबो गाया नामा?
जानो आन्था मैगं- थाइगं गायनाय जाया बिदिनो दाथ' मैथानि सिजेननालाय मैथा दं दा। ओमफ्राय आलदा मैगंआ जाहैबाय जोगोनार दं।
औ नोंथाङा थास' बिबारजों बेदर संनो रोंगौ नामा?
आं संनो रोंगौ। ओमफ्राय संफेरबाय, आंथ' गाव संनायखौ आंथ' मोजां बुंखागोन खिन्थु गुबुना मा बुङो बेखौ मिथिया। थास' बिबारखौ उनाव सायबाय
औ
आं संनाय प्रसेसा जाहैबाय आङो अमा बेदरखौ एवफ्रामगोरना लादो थावजों।
उम
बिनि उनाव आङो थास' बिबारखौ एवफ्रामबावदों एवफ्रामनानै हालदै सालदै होनानै दै होनानै दोनना दसे थानानै अमा बेदरखौ थास' बिफोराव होदो बिनि उनाव आं मैथा होदो।
औ दे होमबा जोङो टाइमा जाबाय। औ दोनथ'नोसै अ' जोबबाय।
गोजोन्थों।
उह